औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ दा नोंथांनाव
औ
गोजोन फुंबिलिनि साबायखर जासिहरग्रोबाय नोंथां
औ नोंथां औ
औ दा आं नोंथांनाव कल हरनायनि जाहोनानो जायैबाय जे जोंनि बर' हारिनि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय
औ नोंथां
सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां
सावरायजागोन नोंथांं ओम
दा अब्ला नोंथाङानो ओ माखासे जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय बेफोरनि सायाव माखासे सावरायना खोन्थागोदो नोंथां
औ जोंना बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोंहा गोबां दङ जेरै जोङो मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै जोंना मा माखासे ओ दै दैमा दैसाफ्रबो मोननाय जोंना दङ जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जों बेयावनो जों सबायजों साम' बेखौ बुंनो हायो आरो नारजिजों अमा नाफाम जेरै आरो गंगार दुन्दिया माथि गालदेब एबा खैरा दाबफिनि बिदिनो गोबां दं आरो जेरै औवा मेवाइ थास' बिबार बेफोरखौ जों बर'फ्रा जायो आरो नोंथां आङो नोंथांनो ओ मोनसे फोरमायनो सानदों जोंहा ब नाफामावथ' जोंनि बर'नि दोरोङारि मोनसे ओंख्रि जाहैबायना नाफामखौ माबोरै बानायो आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनो। सानदों आरो नोंथां ओ जोंहा नाफाम बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंहा दैसा एबा दैमाफोरनिफ्राय जोंहा ना ना लायग्रोनांगोन। एबा सोरबा सोरबा बाजारनि फ्रायबो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाङो बे नाखौ नाया जानांगोन फिसा फिसा जानांगोन आरो नाथुरबाबो जागोन बेयाव जोङो बे नाखौ ओ फोरानहैना लानांगोन बियो रानजासे फापर बायदि रानजासे जोङो बेखौ फोराननांगोन बिनि उनाव जोङो बेखौ बे रानखांबा ओ बेजों लोगोसे जोंहा नाफाम देनो थाखाय जोंहा थास' बिसं सं नांगोन थास बिबाबो जोंहा मोननै रोखोम खोमै जायो जेरै थास गोसोम आरो थास' गुफुर बांसिन जों हो नुनो मोनो जो जेरै थास' गुफुरनि बिसंखौ जोङो नाफामाव बांसिन होनाय नुनो मोनो। बेनिखायनो जों बयबो थास' बिसुंनिखौ थास' गुफुरनि बिसुं सुंखौ जों लानानै थांनानै बेयाव नाफामजों बेजों ओ ना गोरानजों बेजोंखौ जों ज' खालामनानै जोंहा मोनसे दङ जेरै बर'निनो आखायजों बानायनाय जेरै उवाल बर'फोरा गोदोनि फ्रायनो बेयाव माय सौ नानै जाबोदोंमोन गोदोनि समाव ओ जेरै बे उवालाव जोङो बेखौ गाहेनजों ओ देगोन देखान बेजों लोगोसेहा जोंहाबाव होफावगोन जेरै खुमब्रा बोराय खुमब्रा बोरायखौबो जोंहा बेयाव ओ होफागोन जेरै बा थास' बिसङाव थास' बिसंजों लोगोसे ओ खुमब्रा बोराय आरो ना गोरान बेखौ जों मोजाङै दोखो दे दोखो देनानै ओ जोङो उवालाव मोजां दे देग्लिनानै बेखौ बाथोन बायदि देग्लिनानै जोंङो उनाव बेखौ दोननो थाखाय माखासे लाहार फाहार खालामगोन जा दोननायनि थाखाय लाहार फाहाराव माबारै खालामो होनोब्ला जोंहा बेखौ सोरबा सोरबा गोदोनि समाव जों औवा हासुङाव दोननाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जों अबावबा ओ बथ बथल दुंग्रानो मा बथलनो बिदियाव दोननाय नुयो जोंहा औवा हासुं इयाव औवाहासुंआव दोननो थाखाय जोंहा औवाखौ ओ दाननानै लायनांगौ जोंहा औवाया जेरै औवा गुरखानि गुवार गुवार गिदिर गिदिर गुदुं गोनां आरो औवा गुबैनि गुवार गुवार गुवार गिदिर गिदिर गुदुं गोनां बे सोलिगोन आरो नोंथां ओ जोङो बेखौ मोजां दाननानै आखाद मोनसे जानाय दाननानै लानानै फैगोन लानानै फैनायजों बेखौ जोङो मोजाङै सुगोन एबा साफा खालामनानै फोरानगोन सान्दुङाव जाहाथे जों सुनाय दैया बेयाव रान जोबो बिनि उनाव जोङो बै उवालाव देग्लिनाय जेरै थास' बिसं खुमब्रा बोराय आरो ना गोरान जों बेखौ दोखो दोखो देग्लिनायखौ जोङो बेयाव आरामसे सोनानै दोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
सोनानै दोनोबा जोंहा ओ बेखौ आरामसे सोना दोनबाय बिनि उनाव जों बेखौ बारहाबनो हायाजासे बेखौ जों मोजजाङै खाथेना दोनगोन आरो नोंथां। खाथेना दोननानै जों बे खौ उनाव दानमोनथामसो थानानै जों बेखौ जागोन आरो ओ बेयो जेब्ला सेवगोन ना होनबा नाफामाथ' गेसावसो जाखायोना बे सेवगोन अब्ला जों बेखौ ओ थावजों थाव संख्रि बानलु बिदिनो सामब्राम दुन्दिया गंगार दुन्दिया होननानै जों बेखौ आराम एवनानै जागोन आरो नोंथां आरो जोंहा बिदिनो दं बेनो आरो जा जोंना नाफाम ओंख्रिया जों माबोरै बानायो होनबा ओ आरो जोंना माख-माखासे दंबावो जेरै सबायजों साम' जोंहा सबायजों साम' संनो थाखाय जोंहा सबायखौ अरो ओ साम'खौबो जोंहा दैमा दैसाफ्रावसो मोनो जों साम'खौ खनलायलायनानै जों बांसिन साम' दाहोनाखौ जानाय जायो आरो। बेजों लोगोसे ओ साम'खौ लाबोनानै जों ओ खननानै लाबोना नै जों साननैसो दोनगोन बिनि मैलाखौ खिगार होगोन बिनि उनाव जो बिनि ओ दाखोन एबा आरो खिलांफोरखौ जोङो दाननानै मोजाङै गोखै बुस्थु जाहाथे बिदि मैला लाफ्रा मोजाङै गयो बिनि थाखाय जोङो ओ बेखौ सुगोन आरो सुखांनायनि उनाव जों बे सबायजों संनोबा जोङो गिबियावनो जों सबायखौबो ओ न'आवनो सोरनोबा गो न'आवनो थायो आरो सोरनावबा सोरनावबा दखान बाजारनिफ्राय लानानै फैयो आरो बेखौ जोङो मोजां ओ लानानै सुनानै बेखौ जोङो खारैजों रुनाय जायो खारैआबो जोंना ओ न'आवनो बानायनाय जेरै थालिर फस्लानि खारै सबाइनि खारै बेसरनि खारैआ थाखायो आरो सोरबा सोरबा गैयाबा जोङो ओ साडाखौबो होनाय जायो बेजों लोगोसे जोङो ओ खारै ओ सबायफोरजों जोङो बिदिनो खारै होनानै रुगोन रुखांनायनि उनाव जोङो स सबायखौबो ओ साम'खौ जोङो मोजाङैनो संख्रि बानलु होनानै जोङो एवगोन एवखा खांनायनि उनाव जोङो ओ सु साम' ओ माबाखौ सबायखौ जोङो बेयाव लुनानै होगोन आरो लुनानै होनानै जों बेखौ गोबाव गोदौ होखांनायनि उनाव जों बेखौ जोबनायाव गंगार दुन्दिया आरो संख्रि एदि साखिनानै जों बेखौ ओ ओ जानो हाबाय आरो सोमनानै जानो हाबाय। नोंथां ओ दाथ' आं गोबां ओ बिदिनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै फोरमायबाय नोंथां नोंथाङाबो अननानै ओ फोरमायनो हागोन नामा जों बर'फ्रा मा मा ओंख्रि जायो औव दे फोरमायदों होनबा नों
ओ जोंहा ओ माखासे बर' हारिनि ओ दोरोङारि जानाय लोंनाय बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो मोनो ओ अनला दाउ अनला मेवाइ सबाय साम' नारजि मा ओ बेनिफ्राय नाफाम ओ बेबायदि आरो दा बेनि अनगायैबो जोंहा गोब बां न'आवनो आबाद मावनानै ओ मोनजानाय माखासे मैगंफोर दं जेरै लाइ लाफा फा ओ आलु मुला कफि फान्थाव बैफोर आरो मैथा बेफोरबायदि दा जोंहा ओ अनलाजों मेवाइजों बोरै बानायो होनब्ला
औ नोथां
बेयावनो ओ माइरंखौ दैयाव सोमनानै बेखौ उवाल नङाब्ला सिलपाथाफोराव ओ उननाय उननानै नङाबा देग्लिनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनिफ्रायसो जोङो ओ अनला मोननाय जायो जोंहा बिनिफ्राय ओ लोगोआव दंमोन ओ दाउ नङाब्ला मेवाइ बेफोरखौ जों होफानाय जायो जोंहा मेवाइखौ मोनो औवानिफ्राय जेरै जोङो औवा ओ बबेबा औवा सुबा नङाब्ला न'आवनो थानाय औवा बेहाय जोङो थांनानै ओ जे औवाया हा सिंनिफ्राय खिलिनानै ओ ससे ओंखारबोयो
औ नोंथां
मोनो बेखौ जोङो न'आव लाबोनानै ओ हाफैनाय जायो आरो बेखौनो जों मेवा होनो बेखौ जोङो बै ओ उननानै लानाय जे माइरं बेजों जोङो संनाय जायो आरो बिनिफ्राय जोंहा ओ हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय माखासे मस्ला मस्लि ओ जेरै ओ थाव, संख्रि, बानलु, सामब्राम, हालदै बैफोरखौ जोङो जयैनो बे ओंख्रि संनायाव होनाय जायो आरो बिनिफ्रायसो जोङो बै अनला ओंख्रिनि जे थावनाय बेखौ जोङो मोदोम मोनजानो हायो। जेरै मोदोम औ दा बे थांबाय बेनिफ्राय जोङो दङ जोंहा ओ नारजि अमा
ओम नोंथां
जि अमा संनो थाखाय गिबियावनो जोङो नारजि बानायनो फाथोखौ बानायनाय जायो।
औ नोंथां
न'आवनो आबादबो मावनो हायो। जोङो जेरै फाथोआ देरोब्ला जों बेखौ बिलाइखौ खानानै जोङो बेखौ फोराननानै लानाय जायो आरो बेखौ ओ फोरानखांनायनि उनाव जोङो ओ खारैजों नङाब्ला ओ खारैजों सोमनानै बेखौ संनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा अमाखौबो जोङो हाथाय बाजाराव लायनानै न'आव लाबोनानै बेखौ
औ
बेखौ संफानाय ओ जायो बेनिफ्राय जोंहा ओ बै नारजि अमाखौ बेबायदिनो संनाय जायो आरो बेनिफ्राय
बिदिनो
ओ ओ
थास' बिबारखौ औ ना नोंथां जों बर'फोरा जायो
थास' बिबार औ नोंथां जोंहा थास' बिबारबो जाहैनाय जायो। जेरै जोङो थास' बिबारखौ हाग्रा-बंग्राफ्राव मोननाय जायो। जेरै जेराव थास' जों बे थास'खौ जोङो बागानबो खालायनानै लानो हायो जेरै गोबां थास' दं थास'आबो ओ बिनिफ्राय जोङो बै थास' गुफुर जेरै जोंनि साखाथि बाखाथियावनो नुनो मोनो जों बिनि बिबारखौनो जों जानाय जायो आरो जेरै जोङो थास' बिबारखौ लायनानै बेखौ न'आव लाबोनानै जों बेखौ ओ सायनानै बै सिंनि बिथराइखौ जोङो गारनानै बेखौ दैयाव सोमनानै जोङो संनानै जानाय जायो आरो बेनि बेनिफ्राय जोंहा बेखौ नाजों नङाब्ला माखासे ओ अमा, दाउ बैफोरजोंबो जोङो जानाय जायो आरो लोगोसे बेहाय गोबां ओ मस्ला मस्लिबो होनाय जायो बेनिफ्राय जोंहा दङ ओ गोबां ओंख्रिफोर जेरै लाइ लाफा बैफोरखौ जोङो ओ न'आवनो हा हालेवनानै नङाब्ला खदालजों जावग्लिनानै जोङो बैफोर हायाव बाजारनिफ्राय माखासे लाइ लाफानि बेगर जोलैफोर लाबोनानै जोङो बै हालेवनाय हायाव जोङो फोनानै होनाय जायो बिनिफ्राय जोङो बै ओ जे जोङो बेगर सारनाय बेयो खिलिनानै देरोब्ला जों बेखौ खानानै जानाय जायो। बेनिफ्राय जोङो एसे बुरजा फैयोब्ला जों बेखौ हाथाय बाजाराव फाननानै माखासे रांबो आरजिनो हायो ओ बेबायदिनो जोङो न'खर संसारावबो माखासे हेफाजाब होयो आरो जेराव जोंनि माखासे नांगौ मुवाखौ जोङो हाथाय बाजाराव बायनानै मोननो थाखाय बैफोरबायदि रांखौ जोङो खामायनानै लानो हायो। बेबायदिनो जोङो गाव गावनि नांगौखौ सुफुंनानै लानो हायो आरो
औ नोंथां
जोंहा एफोरनोसै नोंथां नोंथांनो आङो जाखिनि आंनि खुगानिफ्राय फोरमायनांगौ आंनि गोसोनिफ्राय बुंबाय दा नोंथां जोंनि रायलायनाय टाइमाबो जाबाय नोंथां दा बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथां। औ दे नोंथां।